नोंथां।
औ खोनादों।
औ अब्ला आं नोंथांनाव मोनसे आयदानि बागै एसे सोंनो सानदोंमोन।
मा आइदामोनबा?
औ बे आयदायानो जाहैबाय नोंथाङाथ' जेनेबा सासे बर' आइजो जाहैबाय ना लाइ दा बर' आइजोफोरा मा मा गाननाय जोमनाय गानो बा बे गाननाय जोमनाया अबेनिफ्राय फैयो बा मारै बानायनाय जायो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा।
जा एसे मिन्थिगौ फोरमायनो हागोन औ।
औ दे होनबा एसे फोरमायना बुंदो नोनि
औ औ। बर'फोराथ' माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिफोरनि आइजो बा ओम हौवा फोराथ' आइजोफोराथ' मोनै रोखोमनि दखना खालामनायखौ नुयोना? लांगा दखना आरो जोंनि साइडआव बुङो अग्रं दखना। औ नोंथाङा सिनायोना अग्रं दखनाखौ?
आङो सिनायनो मोना माबायदि जायोबा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ बे माने अग्रंआ माने लांगा बायदि गोलाव नङा। माने बियो बेखौ माने थननानै गल टायपनि जायो आरोना।
अ।
बेखौ माने जेन'खा एसामिस आइजोफोरनि गान्नाय मेखेला बे- बे टाइपनि जायो। नाथाय बियो एसे गोलआव माने ओ माने ओ बिखानिफ्रायनो आथिंसिम गाननो हानाय आरो। बिसोरनियाथ' एसे गुसुं जायोना अ बेखौ बेबाय टायला बेनो आरो खिन्थु माने ओरैनो ओ माने लांगा निख्रुय इजि आरो गाननाया। प्रसेसा
अ औ औ औ लांगा मानेथ' जेनेबा दख
ओइ औ औ दख'ना गोलावा औ माने औ। बे अग्रं दख'नाखौबो माने बर' आइजोफोरा गानो। आरो गुद फद माने आइजोफोरा गोदोथ' दानाय- लुनायाव जोबोर आखा फाखामोन ना माने साफ बर' आइजोआनो दानो लुनो रोंगौ आरो जायफोरा रोङा बिसोरखौ माने जुलि जानो माने गोग्राबोना साननाय जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव दायो बेबायदि नंलिया बे समाव माने बे समनिफ्रायनो गोदोनि मानो बर' आइजोफोरा गावसोरनि मा माने गोनां जानाय जि जो फोरखौ गावसोरनो दाना लायोमोन। आरो जेरैबायदि ओ हिनजावफोरनि थाखाय बे अग्रं दख'ना, लांगा दख'ना आरो लांगा दखना सोबा बेख दाना लायोमोन ओ बेफोरखौ दानो थाखाय माने बर' आइजोफोरा ओ गोदोनि समाव ओ मिथिंगानिफ्रायनो बेफोर जियाव होनाय गाबफोरखौ
औ
मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमना लायोमोन जेरैबायदि मिथिंगानि फिथाइ बिबार आरो दा बेफोरनि फार्से सामथायाइनिफ्राय गाब दिुमनानै खुन्दुङाव नांगौ बायदि गाब होयोमोन आरो बेबायदि बिदिनो औ खुन्दुंफोरखौबो गोदोथ' ओ एम्फौ फिसिनानै इन्दि लुनानैसो दानाय जायोमोन ना बांसिनानो। औ बेबायदिनो औ। दिहुनना लायोमोन। दानि बायदि माने खुन्दुंफोराबो पलिस्टार नाइलन बेबायदि ओ गैयामोन आरो दंब्लाबो माने सिगां बाहायामोन। समाव माने इन्दि आरो माथा बेफोरबायदि खुन्दुंजोंनो जानाय जायोमोन। जाय माने जोंनि देहानि थाखाय बा मोजां औ
औ
बिनिफ्राय औ आरो बिसोरो माने आइजो ओरैबायदि आखा फाखा जे बिसोरो दानाय लुनायाव माने जि जोमाव नांगौ बायदि आगर आखाइखौबो गावसोरनो एरना लायोमोन जेरैबायदि जि दाबाय थानाय समावनो माने साथिं अख्रां साथिं जि बिर लोंनाय दाउ बा जि नुयो बेखौनो थाबनो एरखांनो हायोमोन होननानै बुङो आरो गोदोनि आइजोफोरखौ माने आगर आखायाव आरो मिथिंगानि बिफां लाइफां बिबार बेफोरखौनो आगर एनाय जायोमोन।
औ
आरो औ बेफोरबायदिनो दानानै बिसोर गानोमोन आरो हौवाफोरनि थाखायबो दानानै होयोमोन गामसा बेनिफ्राय आर'ना बेफोरखौबो दानाय जायो औ। दायोथ' माने गाननाय जोमनाय बेफोर सोलायबाय दायोथ' ओ दाना दायो दानाया माने गामसाफोरखौ माने लांगाफोरखौबो दायो। ओ बांसिन आर'नाइफोरखौ दानाय नुनो मोनो आरो दायो माने आर'नाइनि औ बेसेना बांसिनबा गासिबो माने सुबुंफोरानो गुबुन हारि बा बर' हारिनि अनगायैबो गुबुनफोराबो बाहायसैना बेनिफ्राय दायो। थ बांसिनानो ओ माने दानि लाइमोन बा ओ दानि सुबुंफोरा आइजोफोरा बांसिन दख'नाखौ माने गानो गाननाया जेनोबा हाबाफोर जेराव गाननांगौ माने गानो अब्लाबो माने नोगोर टाउनफोराव थानाया एसे खम आरो गाननाया‌। फोरखौ बिसोरथ' माने औ दानि वेस्ट एडेलस जेरै जिन्स प्लाज' माने कुरति टप बेफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो आरो सार्ट फिसार बेफोरखौ बांसिनै गाननायखौ नुनो मोनसै अब्लाबो माने औ ओ अब्लाबो माने जेराव माने गाननो नांगौ। ओ जेरैबायदि हाबा खेराय फुजा फाथाल बेफोराव ओ बे दखना लांगा दख'नाखौनो गाननायखौ नुनो मोनो आरो बर' आइजोफोरखौ। ओ आरो औ। बेबायदिनो बर' हौवा बा सेंग्राफोराबो ओ माने नो गोर ओनसोलाव थानायफोरा बांसिनानो ओ बेबायदिनो जिनस हापेेन माने ओ गावसोरनि कमफरटेबोल बायदि गाननाय नुनो मोनो आरो गामि ओनसोलफोराव थाङोब्ला बैसागो हाबा हाबा हुखाफोराव माने गामसाफोरखौनो गाननाय नुनो मोनो आरो दा माने गाननाय जोमनाय एसे-एसे सोलायबाय आरोखि।
औ औ
उम
नंगौ औ।
ओं। नोंथाङा दायो बिदिब्ला बुंनो हागोन नामा जेनेबा जि जोमफोरखौ मा मा खुन्दुंनिफ्राय बानायनाय जायो बेफोरनि खुन्दुंफोरनि नामखौ मिथि
आं नंगौ नोंथां आं बारा बे खुन्दुंफोरनि बागै मोनथिया जेरै आं मिथिनाय बादिब्लाथ' नोंथां बुंनाय जेरै पलिस्टार, इन्दि जेनेबा मुगा। बेफोरनि बागै एसे मिथिगौ आरो जे इन्दि इन्दि खुन्दुंफोरखौ बिदिनो इन्दि एम्फौ बेनिफ्राय जोङो दिहुनना लानाय जायो ओमफ्राय बिदिनो। इन्दि खुन्दुं दिहुनो थाखाय जोङो इन्दि एम्फौखौ फिसिग्रोनांगौ जायो आरोना फिसिग्रोनांगौ जायो दा बे इन्दि एम्फौ फिसिनायाबो मोनसे। मोनसे हाबा होननानै बुंनो हायो जेरै माने। ओ दख'ना दानायनि थाखाय जे जोंनो खुन्दुं नांगौ। बेनि थाखाय जोंनो। इन्दि ओ इन्दिनिफ्राय जोङो इन्दि जेनेबा इन्दि एम्फौनिफ्राय। जोङो इन्दि खुन्दुं दिहुनना लानांगौ दा बे खामानियाबो मोनसे। गोब्राबखौनो होनना लाजायो आथिखालनि समाव मानोना बेखौ मावग्रा ओ गोबां सुबुङानो रोङा बेखौ जेनेबा दख'ना गाननो रोंगौ नाथाय द मा दानो रोङा बे मोनसे जोंनि ओ मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद माने माने। लाजिथावथ' नङा जेनेब्ला लाजिथावबो होन जायो। औ खहा गोनां होनजायो औ नंगौ दा बिदिनो ओमफ्राय पलिस्टारफोरखौथ' मा होनो बियो जेनेबा केमिकेलफोरजों बानायनाय जायो आरोना बेफोरखौ फेक्ट'रि एबा बिदिनो इन्डास्ट्रियाव बानायनाय जायो। जोंनि बिदि माने अर्गेनिक बिनिखायनो। दा इन्दिनि दख'ना होनोब्ला बिसोरो एसे बेसेनाबो बांसिन जायो बेना। पुलिस्टारा बेसेनाबो बुरजा ओमफ्राय गाननायफ्राव बिदिनो बुङोब्ला नोंथाङा जेरै होनदों। जे कम्फर्टनि थाखायनो बा मोजां गाननायाव मोजां मोननायनि थाखायनो जोंनि बर' सुबुंफोरा एसे दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ खमायनो हमदों जेरै जोङो नुनो मोनो दख'नाफोरखौ। जोङो हाबा खेराइ बा बिदिनो ओ माबाफोर बैसागु बा दि मोनसे फोरबो जाब्लाल' जोङो दख'ना गाननायखौ जोङो नुनो मोनो नोगोरफोराव आरो ना। गामियावथ' गानो फ्रायानो गासैबो सुबुंफोरानो गामियाव गानना थायो दख'नाखौ। मानोना गामियावबो गोबां नेमखान्थि दङ गामियाव थानो थाखाय बा फोरबायदि नेमखान्थि बानायनाय दं आरो बेफोर
औ
नेमखान्थि बानायनाया माने जे खहा जाया आरो माने मोनसे हारिखौ थांनानै लाखिनो थाखाय माखासे नेमखान्थि बानायनाय जायो आरो बे नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिनांगौ जायो आरो ना दा बिदिनो हौवाफोरनियाबो बिदिनो गामसाखौथ' जोङो गाननायखौ बारा नुनो थाङा दा बिदिनो गामिनि न'फोराव गानो गामसाखौ खामानि मावनाय मावनायफ्राव गानो बिदिनो दुगै थांनानै गस्ला बा पेेन सोलायनायाव जोङो गामसाखौ बाहायनाय नुयो नाथाय जे गामसा गाननानै थाबाय थानाय बे हुदाखौ जोङो जोबोद खमाय खमनाय ख-खम जानाय नुनो मोनदों आरो ना औ जेरै कम्फर्टनि थाखायनो बर' सुबुंफोराबो दा न'आव थाब्लाबो बिदिनो वेस्टार्न गाननाय जोमनाय जेरै हाफ पेन्ट लंपेन्ट बिदिखौनो गान नुदों दा बिदिनो बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि अनगायैबो जेरै- जोंनि दा नोंथाङा बुंदों जे दख'नाखौनो न'आवनो दानाय जायोमोन गोदोहाय नाथाय दानि दानि समाव एसे खम नुनो मोनदों मानोना दा बुंनो थाङोब्ला औ।
गुबुन हारिफोरखौसो बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो गुबुननिफ्राय लाबोनायखौ नुयो।
नंगौ जोङो बाजारावल' गोबां बिदिनो दख'ना बायनो थाङो। मानो थाङो नाथाय माने बै दख'नाफोरा बांसिनानो मेसिनजों दिहुनजानाय बा आदि आथ-आथिखालनि आधुनिक बिदिनो जे आ जन्थ्रफोरजों दिहुनजानायसो जायो आरो ना आरो
उम ओम।
बैफोर माखासे दख'ना बा माखासे गाननाय जोमग्रा गाननाय जोमग्रा गानग्रा जोमग्रा जेनेबा जि जिफोरा बिदिनो जे गाननायावथ' नुनायावथ' नुगोन नाथाय बेखौ गानबा जे बै दानाय न'आव दानायजों जे गाननायनि जे मोनसे बै माबा फैयोना मोनदांनाय फैयो बेखौ जोङो मोनदांनो हाया आरोना बिदि जानो थाङो। दानि समाव बिदिनो नोंथाङा गोबां औ
गोबां माने गाननाय जोमनाय नायोबा माने गोदोनिफ्राय गोबां सोलायनायखौ नुयो आरो सम थासारिजों लोगोसे। अब्लाबो माने बर'फोरनि जा गुबै बेखौ माने हमथानानै लाखि
औ औ दङ औ नंगौ।
दा बिदिनो जेनेबा मोनसे हारि थांनानै थानायनि थाखाय नांगौ जायो आरोना बेफोरखौ जे जोंनि औ जोंनि सिनायथि जाहैयो। गाननाय सासे सुबुंखौ नुग्रोयोब्ला बिनि गाननाय जोमनायखौनो गिबियाव बेनि गाननाय जोमनायखौनो नुनाय जायो दा बे गाननाय जोमनायजोंसो औ सिनायो आरोना औ औ। जोङो दा दख'ना गानब्ला बा गामसा गानब्लासो जोंखौ औ बे सुबुङाथ' बे मानसियाथ' बर'। बर' होनना बुंनो हागोन आरो औ।
औ दे। समाबो जाबाय औ दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय औ।